अ मा खालामदों नोंथां?
ए नोंथां आं नै ओरैनो जिरायनानै दङ।
अ ओमफाय सानसुनि जामुंआव दिनै मा मा ओंख्रि मोननानै जाखो नोंथां?
नोंथां। आंथ' जानाया नै बारा गोबावानो जायाखै जानायाथ' मोजाङैनो दिनै एसे मोजाङानो मोनजाबाय आरोना आङो माबासो जोंना मेवाइजों बेदर संदों आरोना नोंथां ओमफ्रायो इदिनो एफा एनैसो फाजाफोरबो दंमोन नामफोराबो मा मा बारा मिथिलाय लांला नोंथाङालाय
आंबो जानायालाय जाबायमोन नोंथां खिन्थु दिनै जोंहा गुरु बाराय जायो। बाय मोन्दायाबो मोनलोङाबो मोनलोंनाया मोनलोङो खिन्थु ओ माबा बेदरफोरखौ मोनजानाय जाया आरो ना जोंनियाव मिरामिसजोंनो जासाबबाय मेवाइजोंओ माबासोमोन मा होनो दालि ओमफाय पनिरजों थास' बिबारमोन नोंथां।
बा गोथावानो माथो नोंथां ओमफ्राय नोंथां। गायनाय फुनायफ्रा जोबदोंना जोबाखै नोंसिनिथिंलाय।
गायनाय फुनायाथ' नोंथां गामियाव जोंनिया जोबफ्रामजोबोआनो होनजाबाय नोंथां। ओमफाय जोंहानाबो इसे बिदिनो दङ आरो। ओरैनो खोथिया थिलि एसे। बिदिनो दंसाबो ओमफाय नोंथां मोननिथिंलाय बोरै सोलिदों नोंथांनालाय?
गायनाय फुनाया नोंथां जोंनिथिंबो जोबबायानो होनजायोलै बयबो गायजोबबायानो माथो ओरै अखानिबो आंखाल गैया दायो गायखां-फुखांबाय नालायो। सान्दुङाबो एसे मोजाङैनो दुंनानै होगासिनो आरोना नोंथां।
औ गामियाव होमबा जोबफ्राम जोबबायानो आरोना नोंथांमोनिथिं औ। अ ओमफाय खबरफ्रा ना‌ मोजां नोंथां?
औ खबरा मोजाङानो नोंथां ओमफ्राय नोंथांना खबरा बोरैथो सोलिनानै दं दालायो?
खबरा आंनाबो बिदिनो दङ नोंथां दैज्लां बोथोरनि नालाय मावै दाङै बिदिनो थांलाय फैलायानोसै आरो दुब्लिनि फारसे न'नि फारसे।
अ
बोथोरफ्रा बोरै सोलिगासिनो दं नोंथां?
बोथोराथ' नै जोंनिथिंजाय सान्दुङानो सानदुंसै आरो नोंथांना।
अ सान्दुं दुदो आरोना होमबा नोंथां?
औ।
ओमफाय दाथ' नोंथाङा फ्रि आरोना नोंथां?
औ नोंथां आं फ्रियानो जिरायाना दं औ औ।
अ नोंथांनाव फ्रिबा आं नोंथांनिफ्राय एसेसो खोथा माखासे खोथासो मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथां।
औ नोंथा जागोन दे जागोन फोरमायलायो
अ नोंथांमोननिथिं जेनेबा दैबाना जायोब्ला मा मा गोहोम खोख्लैयो आरो दैबानानि जाउनाव मा मा खहा जायो बेनि फारसे आंनो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा एसे
नोंथां हानायाथ' हागोनलै आङो औ हागोन आं फोरमायलांसै होमबा नोंथां
दे होमबा नोंथां फोरमायलांदो
नोंथां दैबाना होननानै बुंब्लाथ' दैबानायाथ' बिराद मोनसे गिदिर जा थायानो जानानै थाङो जोंनिथिंजायबो बिदिनो बिदि बिलो बिलोमाफोरबो दं आरोना नोंथां सम सम जोंनिथिंबो जोंनि जायगायावबो बिराद दै बानायानो जायो होननानै आं बुंहरनांगोन मा होनोब्ला नोंथां जोंनियावहाय नै जोंनि बे जायगायावहाय आरोना जों थानाय एरियावहाय माखासे दै गिदिर गिदिर बान्दोफोरबो दङ बियो सम सम सम सम बायबोयो मा होनोब्ला दायोथ' दैज्लां बोथोराव जानानै दं नालाय नोंथां बिदिनो दैबानाफोराबो बिराद गिदिर गिदिरेनेबा न'फोर जोंनि जाय गामि एरिया लामा सामा न' सिं मानि हाबलां थांला जोबो आरोना नोंथां दैबाना आरो जोंनि बे जायगायावहाय बिफां लाइफांबो बारा गैला जाहैबाय बिफां लाइफांफोरनिफ्रायबो जोंहा एसे संरैखा मोनोना नोंथां बिसोरनि बिफांनि रोदा फ्रा हाखौहाय एकदम हमथानानै लाखियो बेफोरनि थाखाय जोंनियावहाय बारा दैबाना जायामोन आरो ना सिगां नोंथां नाथाय बुंनानै थाङोब्ला दाथ' बिदि जेबो रैखायानो गैला दैबानायानो दैबाना जायो आरोना नोंथां जोंनिथिंजाय
औ नोंथां औ
दैज्लां बायबालाय दैबानाफ्रा एसे गायनाय फुनाय समफ्रावलाय एसे खम जायो ना थाय बिनि सिगांफोरावहाय ओरैबायदि दैबाना जायो बुंनोनो नांला आरोना नोंथां जोंनि थानाय जायगा मा सेस दैबाना दैजोंनो थानांगौ जोङो मालाबा उन्दुनो थाखायबो जायगा मोननो नागिरा मानो होनोब्ला जोंना हाया दलहा जाबायना नोंथां एसे गाहाय जाहैबाय दै फैनायनि ओमफ्राय जोंनिया दै बाना दै फैनायनिफ्राय माने दै फैग्रा जायगाया हाय माने जोंनियाथ' बोरै जाहैबाय दैया बोरै गोजौ जायगानिफ्रायसो गाहाय फारसे फैखायो नालाय नोंथां
जोंथिं आरो बेफोरबायदि बारा माबानिबो जेबो सुबिदा गैया आरो माथावरि बायदिसिनानिबो जे बारा सुबिदा गैया मानो होनोब्ला जोंनिथिं एफाग्राब जायगायाबो बांद्राय डेभलप नङा होननानै बुंजायो आरोना नोंथां माने
औ नंगौ
जों थानाय जायगायावहाय जों थानाय जायगायाव बिदिनो दै बानाफोर जायो होनोब्ला नोंथां जोङो बिदिनो जोंनि स्नि दिन बिदिनो मालाबा आदा मास माब्लाबा मास मोनसे गाहाम दै लोमनानै थायो जों थाग्रा जायगाफ्रावहाय आरोना नोंथां दा आरो बेफोरखौ होब थानो होनोब्लाथ' जोङो नोंथाङाबो एसे मिथिखागौ जों बेखौ होबथानो थाखाय जोङो माखासे राहाफोर लानो नांगोन जोङो जि दै फैग्रा जायगाफोरखौहाय मोनसे माखासे देमफोर लुनांगोन जोङो देम आरो जोङो दै बोहैग्रा जायगा खौहाय जायगा खन्थ'खौहाय जोङो गोजौ माखासे ओरै बोरै जायगायावहाय माथावरिफोर खोनानै लानो नांगोन आरो जोङो बिदिनो बिफां लाइफां दै बोहैग्रा जायगानिफ्राय जोङो बिफां लाइफां आरो जोंनि गामि एरियाफोरनि हा खुरखानाय मानायफोर दैबाना जाब्लाथ' हाबो खुरखाखायो नालाय नोंथां। बिदिनो बेखौहाय होबथानो थाखाय जोङो बिफां लाइफां दाननाय मानाय फोरखौहाय जोङो एकदम बिफां दानफायनायफोरखौ जोङो माने बन्द' खालामनांगोन आरो ना नोंथां। बेफोरनोसै आरो नोंथां आरो बुंनानै थाङोब्लाथ'। जोबनानैनो थाङा बुंबानो बुंलांबाय थानो हायो। माने दैबानाफोरनि सायाव एकदम सावरायनो थाखाय जोंहा गोलाव समनि आंखाल जायो। मानो होनोब्ला दै दैबाना जायो। जानायाथ' मोनसे गिदिर खैफोद होननानै मिथिंगायारि खैफोद होननानै जोङो बयबो मिथिखायो ना नोंथां?
औ नोंथां नंगौ औ।
औ नोंथां होनबा नोंथाङा नोंथांनि जायगाथिं बेफोरबायदि दैबानाफोर जागोन ना जाया माने नोंसिनि जायगाफोरावहाय बिदि जोंनि जोंनि बे थानाय थासारिफोर बायदियावहाय भुगिनांगोनना भुगिनाङा नोंथाङा आंनिसिम फंनैसो फोरमायहरफिननो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनिसिम फोरमायफिननि
औ जागोन दे नोंथां।
औ बिदिबा खोनासंदो नोंथाङा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि जों नोंथां नोंथांनिजों एखेफ्रामानो जोंथिंबो होनजायो मानो होनोब्ला गोबां बिबांनि अखा हानायाव जोंनिफ्राय हाजो खर'निफ्राय दैया जोंथिंजाय गोबां गोसायैनो सरख्लायबोयो हायेनसिमाव आरो बिनि जाउनावनो जोंनि हायेनावहाय जोंथिंजायै बुंनो थाङोब्ला दैबानानि थाखाय थाग थियारि जानो थाखाय जेबो सुबिदा एबा राहाफोरखौ जोंनिथिं फ्राय नुुनोनो मोना होनजायो आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंथिंजाय दै होबथानो थाखाय ना मोजां माथावरियानो दङ ना मोजां बानो बान्दोफोरानो दङ। बिदि मोनसेबो मोजां सुबिदायानो गैया आरोना नोंथां थांनाय बोसोरनि सो सिगाङावबो जोंथिंजाय नोंथां ओ दानसेहालागै अखा हानायनि जाउनाव जोंथिंजाय दैमाया ओरैनो फिसा माथावरि खोनायखौ जोंनिखौ सिफायनानै ददब्रैसो गामिखौ ओरैनो फरायसालि ओरैनो बिदिनो फिसा फिसा दखान न' बां गामियारि ओनसोलाव लोमसावफैदों आरो ना नोंथां। बिनि जाउनावसो बे उननि उननिफ्रायसो जोंथिंजाय माथावरिनि गिदिर माथावरिनि सुबिदाया जादों आरोना नोंथां। दाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंथिंजाय एसेग्राब अखाबो हायाखै आरो बिदि दैबानानि उसुबिदायाबो दा जाथ'वाखै आरोना नोंथां। आरो बुंनो थाङोब्ला थ' दा जों दैबानानिफ्राय गोबां खस्थ'खौ जों सिगाङाव भुगिनांबाय दा भुगिना थेबाबो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ आरो दा जोंथिंजाय दैबाना जायोब्ला जोंनियाव दा मोजां दालांफोरबो गैया। एसे एनै फिसा फिसा दालांफोर दंब्लाबो बेफोर दालाङा एसे एनै दै देरनायनि जाउनावनो जोंनिथिंजाय गग्रुबनाय थासारिया जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ नोंथां औ।
औ नोंथां
नोंथांनि जायगाथिंजायलाय बिदि देमफोरनि सुबिदाफोर दंना गैया जाखो
दा बुंनो थाङोबाथ' नोंथां जोंथिंजाय बिदि सुबिदाखौ जों नुनो मोनाखै आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला जोंथिंजाय एसेग्राब बिबांनि दैयाबो देरथ'वाखै आरो खेनसे खेननै जादोंबाबो सरकारा बेनि फारसे नोजोर बोनाय जायाखै आरोना नोंथां
औ
औ हेलौ खोनादोंना नोंथां अ नोंथांमोनथिंथ' सुबिदाफ्रा माखासे जाबाय जानांगौ नोंथां
औ जाबाय जोंनिथिं बिराद मोजां सुबिदाया दायो सोलिगासिनो दङ बिदि गामि एरियाफोरनि ओमफ्राय जोङो बिदि बांद्राय सिगांनि बायदि थासारिनिफ्राय जोङो दायो बिदि भुगिनांला आरोना नोंथां जों साबसिननिफ्राय जोंनि जायगा थानाय जायगाफ्रा डेभलपनिफ्राय एसे डेभेलपसिन जाबोगासिनो दङ नोंथांनि जायगाथिंबोथ' बिदिनो सोलिबोगासिनो दं आरो ना नोंथां
औ दाथ' नोंथां एबारनि दैज्लाङाव एसे दै देरनायखाय सरकारा एसे नोजोर बोनानै बे बेहाय एसे दा जोंनिथिं खामानि एबा माथावरि बान्दो खोथेनायफोरखौ दा खामानिया सोलिफुगासिनो दं आरोना नोंथां दाथ' दैज्लां सम आरो बयहाबो गायनाय फोनाय बिथिंयाव एसेबाबो बिजिया जाखायो आरोना नोंथां नोंथाङाबो मिथिखायो बयबो गायलायो फुलायो बिनि थाखायनो दा खामानिया एसे बन्द' जाथ'नानै दंथ'यो आरोना नोंथां जानो हागौ आखौ बेखौ साननैसो उनाव दांफिनगोन मानो होनोबा दैज्लां जोबनाय समावथ' सफैगासिनो आनो दंखायो होनजायो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ आरो दा एसे ग्राब दिंसिया दैबाना देरनायाबबो जाथ'वाखै आरोना नोंथां औ बुंनो थाङोब्लाथ' इयुननि थाखाय जोंथिं दा एसे थाग थियारियानो जागासिनो दं होननाया दैबानानिफ्राय बासिनो थाखाय जोंहा थाग थियारिया जागासिनो दं आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ दा बिदिबा नोंथां जोंहा समाबो जानानै थांबाय
औ जागोन दे नोंथां गावहाबो गावबागाव गुबुन गुबुन खामानिफोरबो थायो बिदिनोसै आरो ना नोंथां
औ दे होमबा बिथां नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय आरोा नोंथां औ
जागोन दे नोंथां